हेल'।
हेल औ नोंथां।
औ खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा सम दोंब्ला आं मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै कल खालायनाय जादोंमोन नोंथां।
औ दे सोंजागोन दे।
औ ओ जों दा से टपिक लानोसै ओ आबहावा गुबुंले जानाय। नोंथाङा माने एसे आबहावा गुबुंले जानायनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
औ आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोबाथ' ओ आथिखालजों गोरोबफ्लेनाय मोनसे आयदा ओ बे आयदाखौहाय आङो एसे फोरमायलांनो सानबाय नोंथांनो। ओ आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ हमनानै ला ओ गोबां रोखोमनि जोंहा आबहावा गुबुंले जानायखौ जों मोननो हायो। ओ जेरै जोंहा ओ बाइकफोरनिफ्राय गारि सलायनानै जेनेबा बेनिफ्राय ओंखारनाय गेसनिफ्राय जोंहा आबहावा गुबुंले जायो। आरो हमनानै ला जोंहा ओ नाङि दाखोर दाला न'निफ्राय गारनाय ओ मैलाफोरनिफ्रायबो जोंहा मा जायो ओ आबहावाया गुबुंले जायो आरो बेबायदिनो जों मोननो हायो। कल कारकानानिफ्राय ओंखारनाय गेस बा बेनिफ्राय ओंखारनाय मैलाफोरनिफ्रायबो मा जायो जोंहा आबहावा गुबुंनायखौ ओ नुनो मोननाय जायो। ओ बेबायदिनो जोंङो गोबां रोखोमनि आबहावा गुबुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। दैमाफोरावहाय ओ मानसिफोरा मा खालामो ओ मु-मुवाफोरखौहाय बायनानै ओ जा खांनायनि उनावहाय हमनानै ला जोङो ओ प्लास्टिकआव प्लास्टिकआवहाय बा-बायदिसिना जाग्रा ओ बेसादफोर मोनो। ओ बिस्किटफोर हमनानैला सक्लेट बेफोरखौहाय जोङो ओ पाकेटावहाय जुनानै मोननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो हम हमनानैला हाथाइ बाजा राव थाङोब्ला मैगं बायदिसिनाफोर बायोब्ला ओ प्लास्टिकआवसो ओ मुवा बेसादफोरखौहाय सोनानै हरनाय जायो अब्ला जोङो ओ न'आव लानानै फैनानै बेफोरखौहाय मा ओ प्लास्टिकफोरखौ जों जेब्ला ओ जमा खालामनानै गारो बेफोरखौ खायफा खायफा मा खालामो ओ दैमाफोरावहाय गारनायखौ नुनो मोननाय जायो। अब्ला बेफोरनि गेजेरजों मा जायो जोंना प्लास्टिकआथ' जोंना माबा जाया नालाय ओ सेवा सेवनानै ओ थाङा नालाय बेनिखायनो बेनि गेजेरजों मा जायो। आबहावाया गुबुंले जायो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोबां मोननो हायो आबा गुबुंनि जानाय। ओ जेरै जोङो गेसफोरनिफ्रायबो जायो। ओ गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गेसफोरनिफ्रायबो जोंहा मा जायो आबहाव गुबुंले जायो आरो आं मिथिनाय बायदिब्ला ओ प्लास्टिकफोरखौ जेबला सावनानै होयो बेनि ओ गेसफोरनिफ्राय गेसफोरनिफ्रायबो मा जायो ओ आबहावाया गुबुंले जायो जेब्ला जोङो नुयो इथा भातायाव ओ इथा बनायो बै इथा बानायनाय जायगानिफ्राय ओ गोबांथार मा जायो इटा बानायनायाव गेस ओंखारो बे गेस बा उखुन्दै ओंखारो बे उखुन्दैआहाय मा खालामो आबहाखौ गोबां मा गुबुंले खालामो बेनिखायनो गुबुंले जानायनि थाखायनो मा इथा फाताखौहाय ओ मोनसे गोजान जायगा जेरावहाय माने मानसि फोर सोरगिदिं मानसिफोरनि मानसिफोरनि न'खर गैयै ओ लांदां फोथार जेरावहाय माने मानसिफोरा थांस'यि बेफोरबायदि जायगायावसो माखौ बानायो इथा भाताखौ बानायनाय नुनो मोननाय जायो मानो होनोब्ला बे इटा बातानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोबोर खहा गोनां मोनसे गेस जायनि गेजेरजों मा जायो आबहावाया गुबुंले जायो बिदिब्ला नोंथाङाबो ओ आबावहा गुबुंले जानायनि सायाव ओ नोंथांनि ओमिथिनाय बायदि नोंथाङा मा मा मिथिगौ ओ मा मानि गेजेरजों आबहावाया गुबुंले जायो? बा आबावहा गुबुंले जानायखौहाय संरैखा खालामनो बा ओ जों आबावहा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय मा मा ओ राहा लान-लानाया मोजां ओ बेनि सायाव ओ एसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जि बुंलांबाय आबहावा गुबुंले जानायनि ओ मा बेफोरनि
बेफोरनि बायदियैनो जोङोबो माने आभावा गुबुंले जानाया बेबायदिनो जायो आ दा आं फंनैसो माने एसे दाजाबदेरनो सानदों आरो ना
थ' आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जोंनाहा आबहावा गुबुंले जानाया गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा? जेरैहाय दै गुबुंले जानाय आरो बार गुबुंले जानाय ओमफ्राय सोदोब गुबुंले जानाय। आरो दंबावो जोंना ओम मा होनो बेखौ ओ बिदुंनिफ्रायबो ओंखारनाय गुबुंले जायो आरोना। थ' गिबियावनो जोंना नोंथाङा बुंलायनाय बायदिनो आबहावा गुबुंले जानाया बायदि बायदि ओ मानसिनि सोरजिनायनिफ्रायबो जानो हागौ बा जोंना मा होनदों ओआबहावानिफ्रायबो सोरजिनायबो जानो हागौ, जेरैहाय मानसिया सोरजिनायाथ' नोंथांङा खावसे बुंलांबायानो जेरैहाय ओ कलकारखानानिफ्राय इथा भाता बायदि बायदिनो मानसिनि या गारनाय मानसिनि जेनेब्ला प्लास्टिकफोर गारनाय बेफोरनिफ्रायबो जोंना आहावाया गुबुंले जायो आरो ना त' बेनि अनगायैबो जोंना माने बाइक बिदि रोखोमनिफ्राय आबहावा गुबुंले जानो हायो ओ जेरैहाय ओ जोंनि ओ मा होनो बेखौ ओ जेरैहाय जोंना मा होनदों ओ माबायाव ओ आबाद मावनायाव जोङो मा बाहायो गोबां रोखोमनि हासार बाहायो बा गोबां रोखोमनि एम्फौ फोथैनाय मुलि बाहायो त' बेफोरनिफ्रायबो जोंना मा होदो आबहावा गुबुंले जानो हायो आरो ना थ' बेफोरनिफ्राय जोंना मा होनदों जोंनि आहावा गुबुंले जानाय माने जेरै हा गुबुंले जानाय, बेफोरनिफ्राय थांनाय बेफोरनिफ्राय मा जायोना जोंना हा गुबुंले जानो हागौ आरो बेफोरनिफ्राय जोंना दैफ्राबो गुबुंले जानो हागौ आरो ना, माने बेफोरनिफ्राय माने माने बोहै लानानै जिथु एम्फफोर फथनाय मुलि बा बायि हासारफोरा बोहैलांनानै मा खालामो दैमा फोराव गोगलैनानै बेफोरजों मा खालामो दैखौबो माने गुबुंले खालामो आरोना। आरो बेनि जोंना दङ गोबां जेरैहाय सोदोब गुब मुलि जानाय होनना बुङोब्ला जोंनि गारि मथरनि दावराव बा जोंनिहाय बमा गावनाय, बा जोंनिहाय माइ थोरि दामनाय बेफोरनिफ्रायबो माने जोंना सोदोबा गुबुंले जायो आरोना। बेखौबो जोङो सोदोब गुबुंनाय बुंनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो बायदि रोखोमनि गुबुंले थायो। थ' बेफोरनि अनगायैबो आं मा बुंनो सानदों दा बेफोरखौ संरैखा खालामनायनि फोर आरोना दा बेफोरखौ संरैखा खालामनि राहाफोर होननानै बुंनो थाङोब्ला जों गिबियावनो जोङो गिबि जोंनि गिबि थांखिया जानांगोन मा जोङो बैफोरखौ जिथु जोंनि बाहायनाय बेथु जोंनि जाय बाहायनायफोरा मा आख' आखु गुबुंले खालामो थ' बेफोरफोरखौ जों खमायनाय। थ' जों बेफोरखौ खमायनाय आरो नैथिया जागोन जोंना मा होनदों गिबि मेन मेन संरिखाथियानो जाबाय मा होनदों बिफां लाइफां गायनाय। थ' बिफां लाइफां गायनाया मा खालामो बायदि रोखोमनि गुबुंनायखौ जोंङो होबथायायो आरो न जेरै बारहावा गुबुंनाय बारहाव गुबंनाया लाफाङा सोबनानै बिसोर मा खालामो जोंनि ग्लबेल वारमिंखौ खमायहोयो। बिदिनो बार हवाया थानाय बायदि रोखोमनि गिसफोरखौ बे मा खालामो खमाय होयो आरोना। थ' बेनि अनगायै मा खालामो बिफां लाइफां जेरै खानाय जेरै हा गिस खानायखौ मा खालाम बियो होबथाना लाखियो। बेनि अनगायैबो जोंना मा दंबावो जोंनि जिथु जोंनि जिथु सामफ्रोमबो मावबाय थानाय बेफोराव जोंना खायसे खायसे जों जेनेबा जोंनि नोंथाङा बुंलांबाय जेरैहाय जोंना मा होनदो कलकारनिफ्राय ओंखारनाय जिथु मैलाफोर थ' बेफोर मैलाफोरा मा खालामो दौगालांनानै बा बेखौ गुबुंले खालामो बा बेफोर गेसफोरा मा खालामो ओ बारहाव खहा खालामो थ' बेफोरफोरखौ जों मा खालामनांगौ जोङो थोंजोङैनो बेफोर कलकारखानाफोरखौ जोङो कलकारकानायाव बाहायनाय जिथु गाज्रि मुवाफोरखौ जों बाहायनांग खालामनांगौ आरोना बा थोंजोङैनि जों कलखानाफोरखौ जों मा खालामनांगौ जोङो मा खालामनांगौ जानांगौ आरो माने बाहायनायखौ जों खम खालामनांगौ माने जोंनि बि इन्डास्ट्रिफोरखौ जों खम खालामनांगौ। बेनि अनगायैबो जोङो जोंना प्लास्टिक बाहायनाय त' प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय माने बुहुत गाज्रि जाय माने बुस्थुआ जोंना सेवनानै था त' बेनि थाखाय जों प्लास्टिकनि अनगायै जोङो बेलेग माने जाय बुस थुवा सेव लाङो जों बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो ना। बा जों प्लास्टिकफोरखौ जों मा खालामनो हायो बे बेखौ जोङो गारालासिनो बेखौ जोङो गोदानै आरो खनसे जोङो बायिनांगौ जायो बाहायफिननोबो जोङो बाहायफिननायाबो जोंनि मा होनदों आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानायनि मोनसे राहा आरो। थ' बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां दंबावो जेरै जोंनि न'खरनि जिथु जिथु नखरनि जिथु जोंना मा होनदो बाहायजानाय बे बाहायजानाय जुथ नाङि बुस्थुफोरखौ जों मा खालामो जों गारह'यो आरोना। जों गार'नानै मा खालामो जोंनि जिथु जोंनि सोर जों मा खालामो बे गुबुंले खालामो थ' जों बेफोरखौ जुदि जों गार'आलासिनो बा जों बेफोरखौ माने गोदाननि खनसे आरोबाव बेखौ माने बाहायफिननाय आरो ना थ' बै बाहायफिननायाबो जोंनि मोनसे आबहावाखौ मा खालामो गुबुंले जानायखौ रैखा खालामो त' बेनि अनगायैबो जोङो जाय बुस्थुफोरखौ जों बाहाय जा जाफिनला बे जाफिननि बुस्थुफोरखौ जों मा खालामनांगौ बाखौ माने गोदानै रिसाइकेल खालामनाय रिसाइकेल खालामनाय प्रसेसव जों बेखौ हरनांगौ जायो जेरै जोंनाव मा फैयो ओ जों बा- जोंनि नाङि बुस्थुखौ जोंना बायनायबो मोनसे मानसि फैयोना जेरै फाङा सिङा होनना बेफोर मानसिफ्राबो जोंना मा खामदो जिथु जोंनि नाङि बुस्थुफोरखौ मा खालामो एसोर बायनानै लाङो दा जों बिसोरनो हरनांगौ। बिसोरो मा खालामहैयो बा बेफोरखौ मा लानानै जों बेलेग मोनसे बेसादाव जोङो सोलायनानै बेखौ जोङो इउस खालामफिननो हानाय बाहायफिनो आरो ना। थ' दा बेफोरखौबो जों खमायनांगौ। त बेफोरनि अनगायैबो जोंहा मा होनदों जोंहा बुहुत गारि मथर जालांबाय। गारि मथरफ्राबो जोंना बुहुत बांलांबाय। त' गारि मथराबो जोंना मा खालामो गुबुन ओं बुहुत मा खालामो जोंनि आबहावाखौ खहा खालामो जेरैहाय गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय धुङा त' बेफोर धुङाफोरा मा खालामो जोंनि बाराखौ खहा खालामो। थ' थ' जों मा खालामनांगौ बे गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय धुवाखौ जों रैखा खालामनांगौब्ला जों गिबियावनो जों गारि मथर बाहायनायखौनो जों बांसिनानो खमायनांगोन आरो ना। जोंना बुहुत दानि जुगाव जालांबाय बुहुत मा गारि मथरा बहुत थ' जोङो बाहायनाय जों एसे खमायनांगोन दाथ'। बाहेरायाव खमायनांगोन दा दब्लााथ' जेनेबा जोङो खमायनो हाया। सरकारा दा मा बाहायदो ओ बेटारिनि गारि इउस खालामदों आरो ना थ' बेटारिनि गारिया जोंहा मा खालामो जों बेनिफ्राय गनाय धुङाफोरखौ मा खालामो बियो? होबथाना लाखियो आरो ना माने बेयो फुङाखौ गहोआ। थ' बेटारिनि गारि इउस खालामनाय बेफोरो जोंना मोनसे मोजां मोजां प्रसेस आरो बेनि अनगायैबो जोंना दा दासो सरकारा जोंना मा खालामदो इ टुइन्टि पेट्रल होननाय मोनसे जोंना मोनसे लन्स खालामदों त इ टुइेन्टि पेट्रल माने मा? बियो मा खालामो जोंनिफ्राय जितु गारिनिफ्राय गनाय बियो माने उखुन्दै उखुन्दैनिफ्राय जोंना उखुन्दैआवथ' बायदि गेस थायो नङा होमबा? बै बायदि बायदि गेसाव थानाय माखासे नाङि गेसफोरा आबहावाखौ गुबुंले खालामो। त' बै आबहावाखौ गुबुंले खालामनाय गेसफोरखो मा होनदो इटुइन्टि पेट्रला मा खालामो बेयो खमायहो, औ नोंथां।
रायज्लायनायनि समाबो बांद्राय जाबाय नामा दोन्थ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।